नोंथाङा दा फ्रि दंना औ औ नोंथाङा दासान्दि मा मावगासिनो दङ? औ दा फ्रि ना।
औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो
सावरायनो हागोन दे
ओ ओ आसामाव गोबां रोखोमनि थागिबि बा हारि माहारि दं नङा होमबा।
औ दं
औ बेफोर बेफोरनि गेजेराव ओ सिनायथिया आलदा आलदा रावा आलदा आलदा
औ
दा बेफोर बेफोरनि सिनायथिखौ लानो मोननो थाखाय बा हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बिसिनि गाननाय जोमनाय रावफ्रा ओ रायलायबानो बा बिसोरनि गाननायखौ नुबानो बे मा हारिनि मानसि बा बे मा हारिनि मिथियो नङा होमबा औ बिदिनो बर' हारि होननाय मोनसे हा-हारि दङ आसामाव औ। बे हारियाव बे हारि हा-हारिनि आइजोफोरा ओ गाननाय जोमनाया एसे आलादा मा गानोब्ला माने ओ मा गाननानै बिसोरो बर आइजो होननानै गावखौ सिनायथि लायोबा, ओ बिसोरो मा मा मा गानो जोमो
औ ओरैनोथ बर हारिनि गाननाय जोम जोमनाय होनोब्लाथ जोंहा गिबियावनो दखना दखना दङ आरो जोंहाथ ओ बयजोंबो ओ जायखौ लायोब्ला बयजोंबो सिनायथि जायो होनबा जोंहा आरनाइ दङ
औ खोनादों।
औ खोनादों ओ दखना आरनाइ बिदिनो आरो जोमग्रा आरो गामसा बेफोरखौ गानोब्ला जोंहा बर होननानै सिनायथि होनो हायो आरो। ओ जोंहा दखना होनोब्ला दखनाया जों आं मोननैखौल मिन्थियो दे मोननै औ माने ओरैनो लांगा दखना होनो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया अग्रं दखना होनो मोनदां आं बारा गोसोआव गैलायलांला औ।
औ होनबा दखनाया मोननै रोखोमनि थायो आरोना? औ औ लांगा दखना आरो अग्रं दख
ओमफ्राय आं बे नि साया कन्पिउस जाबाय दे ओ लांगा द दखनाखौ ना अग्रं दखनाखौ ओरैनो नआव थानायाव जानोमोनथाय?
औ माने आं मिथिनाय मथेबा लांगा दखनाया माने सानजायारि बरफ्रा गानो। बेनिफ्राय ओ अग्रं दखनाखौ सोनाबारि बरफ्रा बांसिन गाननाय नुनो मोनो।
ओरैहायथ जोंना दखनानि गोबां नामा दङ
औ औ।
बिदि होनो आरो दखना बिदन होनो बिदिनो आरो उम माने आरो खुन्दुंफोरनि नामखौबो लानानै दं मासस्रास दखनारि बेफोरबायदि बिदि आरो।
औ औ।
थ जोंहा बेखौ खेराइ फुजायाव दौदिनियाबो गानो आरो हाबायाव आथिखाल जुगाव हाबायाव बे दखना थावसिखौ धोरोम लानानै धोरोम आलदा आलदा गाननाय नुयोसै आरो दखना थावसि बे सोरनिबा ओ धोरोमाव गाननाय नुला जोंनियावबो गान्नाय नुसै आरो। ओ आरो दखना बिदन होनोबा जोंहा बैसागुआवबो जोङो जेब्ला बैसागु बलिनाय जायो अब्लाथाय दखना बिदनखौनो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ। औ बिदिब्ला गोदोनि समाव हाबा जानाय समाव दखना थावसिखौ गानोमोन आरोना?
औ गानोमोन औ।
आथिखालाव बेखौ बाहायनाय नुनो मोनला। बाहायब्लाबो खमसै औ औ ओरैनो दखना फोरनि आगरखौ बुंनो हागोन नामा मा मा आगर थायो?
औ आङो जाखिनि मिथियो बेखौनो बुंनोसै।
औ।
फारौ मेगन दङ आरो ओ खांख्रिं खला आरो ओ मावजि आफा
औ
आं बांद्राय गोसोआव गैला आगरफोरनि मुंखौ
औ ओ बे
आगरफोरनि मुंखौ
उम आगरफोरनि मुंखौ ओ सिनि औ औ फारौ मेगन, मखरदमा, हाजो आगर, बुन्दुराम आगर, गरखा गं आगर बेफोर दंमोन ना
औ
ओ औ बरफ्रा गाननाय जोमनायनि अनगायै गुबुन सि दाबावोन नामा ओरैनो गुबुन हाबायाव बाहायनो बा नआव साजायनो? बेफोरबायदि सि
उम औ ओरैनो बिहु फालिफोरबो दायो आरो गोदो मेख्लाफोरखौबो
उम
गानोमोन आरो
औ औ
आरो आरनाइफोर थाबाय
उम
ओ गोदोनि दिनाव सुदामबो दायोमोन।
औ सुदोमा बे मा जिनिस बेयो?
सुदामा ओरैनो माने जेब्ला ओ जि सोंनानै आग्लायोना खुन्दुं ओ बे बेखौ ओ गोदोनि मानसिफ्रा सुजाबनानै इदिनो ओ फिसा जि दायोमोन आरो बेखौ सुदाम होनो।
उम उम बेनिफ्राय खोनानो मोनदों गोदो बिसना सादोरबो गायोमोन टेबुल खुङो। टेबोलाव बनो जिबो दायोमोन होननाय खोनादोंमोननो। बे नंगौ ना?
नंगौ जानो हागौ। बारा मिथिला
उम बेनिफ्राय नोंथाङा दे दहाय बुंदोंमोन बर' हारियाव माने आर'नाइखौ लाबानो बर' हारिया सिनायथि मोनो होननानै आर'नाइखौ लानाय नुबानो ओ दख'नाजों लोगोसे गामसाजों लोगोसे आर'नाइ लाबा नों माने बे बर' होननानै सोंस्रि जायो नङा होमबा? औ दा आर'नाइयाव मा मा आगर होयो ओरैनो?
बेथ आं आंनि मोनदांथियाव आरो माने ओ बे रुगुङाव हाजो आगर होआब्लानो बेखौ आर'नाइ बायदि नुवा आरोना। आरो ओ आर'नाइ फुजानि थाखाय हाजो आग'रखौ नांथारगौ आरो ओमफ्राय ओरैनो दं। ओम आर'नाइआवथ' गोबां दानाथ' गोबां ओ जायखि जाया आगरखौनो एरनानै खालामनो हायो आरो ना थाय बे हाजो आगर खौ होथारनां
औ औ औ माने आर'नाइ जानोबा माने ओ जि खि आगर एरा हाजो आगरा थाथारनांगोन आरो ना।
औ।
औ औ ओम।
उम
बेनिफ्राय ओ बर' आइजोफ्रा गावसोर गाननाय दख'नायाव औ आगर एरजोबो ना एरजोबा आगर एरिबो दं नामा?
औ आगर एरिबो दङ। ओ गासिबो दख'नायावनो आगर एरजोबा। जेरै आं दहाय बुंदोंमोनना। दख'ना बिदन। आंबियाव ओ आगर एरा आरो
औ औ औ औ
बायदि माने गुबुन गुबुन गुबुन कालालनि खुन्दुंजों बेखौ बानायनाय जायो आरो।
औ औ। दख'ना बिदनखो? ओम ओम ओ ओरैनो दहाय बुंदोंमोन जे खेराइ एबा हाबायाव दखना थावसि गानो होननानै बेयो ओरैनो मा खालारनि जायो बेयो माबा ओ बेलेग बेलेग खालारनि थायो नामा?
अ ओरै ओ बेलेग खालारनि थाया माने गोजा गाबनि जायो आरो ओमफ्रायो ओ आग'रखौ गोमो गाबनि लायो। आं बांद्राय सिअर नङा आं इदि इदि नुदों आरो माने दख'ना थावसियाव गोजा गाबनि ओमफ्राय आग'रा आरो फारौ मेगननि जाथारनांगौ। दां नोंगौ ना नङाथाय नोंथाङा मिनथियोबा एसे खोन्थादो।
औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो दख'ना थावसिया गोजा जाथारनांगौ। औ आं आग'रनि बागै बारा मोनथिया ओ जानोबो हागौ नोंथां बुंनाय बायदि दि फारौ मैगन आग'र जाथारनांगौ होननानै नाथाय दुहां थावसेयाव एरनाय आग'रा गुफुर गाबनि जानांगौ। औ नङा होमबा? ना गुबुन गाब जायो? आग'रा
माने आङो गोमो गाबनिबो नुदों आरो ना।
औ औ गोमो गाबनि औ।
उम बेलेग बेलेग कालारनिबो एलोना हाय जानोहागौ बेफोरखौ बारा मिथिला आरो ना।
औ औ जायगा लानाय जायगा बर हिनजावफोर जोमनायखौ फास्राबो बुङो ओमफाय जायगा लानानै जायगा जोमग्राबो बुङो। बेयो आलदा आलदा नामा नाय मोनसेयानो?
आंनि बायदिबाथ' बे मोनसेयानो। माने जायगा लानानै जायगायाथ' रावा राव रायज्लायनायफोरा एसे बेलेग आलादा आलदा जाखायोना? औ बिनि थाखाय बिसोरो फार्से होनो जानो हागौ आरो जोमग्राखौबो बाहायो जानोहागौ!
औ औ ओ ओरैनोथ' जेनेबा जायगा लानानै जायगा फास्राआ बुंबाय जायगा दायनानै जायगा जों ग्रा बुंबाय। खिन्थु उम बे मोनसे जियानो औ औ। बेनिफ्राय बर'आव सोबसे बेसेन गोसा सिन जि होनोब्ला माखौ मिन्थियो माने मा खुन्दुंजों दानाय जिया बेसेन गोसासिन जायो
आं मिनथिनायाव इन्दि जिखौनो बायदि मोनदों आङो! इन्दियानो जाखागोन औ औ इन्दि खुन्दुंजों दानाय जियानो औ
ओरैनो बुंनो हागोन नामा दिनैनि हाथायाव बा दिनैनि मार्केटआव हो इन्दिजि इन्दिजि जिया बेसेबां लायो?
अ ओरैनोथ' जोमग्राफोरा जिबा जिबाजौसो ला जिबाजौ ओं जिबाजौसो लायो आरो दखनाफोर जायोबाथ' जि रोजा गाहाम लायो आरो।
औ औ ओ इन्दि खुन्दुंखौ अबेनिफ्राय दिहुननाय जायो ओरैनो?
ओरैनोथ' इन्दि एम्फौनिफ्राय दिरुनन्नाय जायो आरो इन्दि खुन्दुंखौ गोदोनि दिनावथ' इन्दि खुन्दुंखौ बिराद गोबाव समजोंसो दिरुननो हायोमोन आरो माने एम्फौ फिनांगौ आरो एम्फौ थिखांनायनि उनाव बिनिफ्राय फिथोबखौ दिरुनफिनांगौ फिथोबखौ आरो खारैजों रुयो होननानै खोनादों आरो मिथिदों आरो माने ओ आरो खारैजों रुनानै बेखौ आरो थावख्रियाव लुनानैसो गोबाव सम लायोमोन आरो थावख्रियाव लुनायनि उनाव उनावसो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ दिरुन्नो हायोमोन ना? दाथ' दानि दिनाव मेचिन फैबाय ओं खुन्दुं एसे स खम समनि गेजेरावनो जों खुन्दुं दिहुननो हानाय जाबाय आरो
औ, औ, औ सुबिदा जाबाय ओ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थनोसै। नामा? औ, औ दे